हेलौ
औ नोंथांनिसिम गोजौ सानजोबफु नोंथां औ नोंथाङा बे समाव आंनो फन हरनायनि जाहोना मा नोंथां बा बे फन हरनायनि जाहोनाव माबाफोर दं नामा नोंथां बा आन्दोआव
अ नोंथां दङ माने आं नोंजों मोनसे जोबोद गोनां मोनसे खोथा रायजायनो सानदों मा होनना बुङोब्ला जोंनि जिउ खुंनायाथ जेनबा बा दानि थासारि बा गोदोनि थासारिया बिराद सोलायबायना नोंथां ओम बेखायनो नोंथां जेनबा गोदोहाय माबायदिमोन बे जोंनि थासारिया बेफोरखौ एसे आंनो फोरमायनो हागोन नोंथां आङो नोंथांनो जेनेबा दानिखौ फोरमायना होगोन नोंथाङा गोदोनिखौ फोरमायना होदो नोंथां दे
फोरमायनिसै आरोना नोंथां अब्ला औ बुंनो थाङोब्ला नोंथां गोदोनि जिउ खुंनाय खौनो बुंग्रोनोसै आङो जिउ खुंनायनि थाखाय जोंहा मा खालामोमोन ओ जानाय लोंनायखौनो बुंग्रसै गोदोनि जिउ खुंनायनि थाखाय जानाय लोंनायखौ जोंहा नफोरावनो गायनानै लाखायोमोन आरो नों थां बिदि दानि ओ बायला बायनानै जायामोन जोंहा मा नआवनो जि नां नांगौ रोखोमनि आबाद बेफोरखौ मावनानै जायोमोन आरो नोंथां जेराव बां मुलि बा रासायनारि मुलिफोर हासारफोर बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनामोन गोबोर हासार बेफोरखौसो जोङो बाहायनाय नुनो मोनोमोन आरो नोंथां जायनि थाखाय जोंहा गोदोनि सुबुंफोरा बांसिन बोलोफोरा गोरा आरो गोबाव समसिम जोरनानै थानो हायोमोन आरो नोंथां ओमफफ्राय जोंहा बिदिनो गाननाय जोमनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला गाननाय जोमनायखौ जोंनो गाव गावनो दानानै लायोमोन आरो बर आइजोफोरा दानानैहै जेनेबा दखनाफोरखौ बर आइजोफोरा गाव गावनो दानानै लायोमोन खना फालिफोरखौ लोगोसे गामसाफोरखौबो बिसोरनो दानानैनो होयोमोन बेखौ दायो दानो थाखाय मा खालामोमोन जोङो उन खुनदुंनिफ्राय खुन्दुं थुननानै बा जोङो एम्फौ फिथोब मोनोना बेनिफ्राय खुन्दुं थुनानै जोङो बेखौ हि हिसानजों दानानै जोङो बे गानग्रा जोमग्राखौ दिहुननानै लायोमोन आरो बेयाव गाब गानो थाखाय जों मा खालामोमोन हाग्रानिफ्रायनो बायदिसिना बिफां लाइफांफोरखौ बुथ नाथाय बेजों माबे बिफांजों माबे बिफांखौ मिलायोबा बेयो गोजा गाब गोथां गाब बेफोर जायो बेखौबो जोंनि बर आयजोफोरा गोाङैनो गियान दंमोन आरो जायनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि बायदिसिना रोखोमनि समायनाायना रमायना बा संगिना रं गाबजों बिसोरो गानग्रा जोमग्राखौ खालामोमोन बा दानानै लायोमोन बेजों लोगोसे बे दखना बायदिसिना बा फा आ फास्रा बेफोराव मा खालामोमोन बायदि रोखोमनि आगरफोरखौ एरफबनानै लायोमोन आरो जेरैहाय मा बुंगोन फारौ मेगन हाजो आगर बिदिनो दावराइ आगर ला गर बायदिसिना आरो मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय बा जोंनि हारियाथ मिथिंगाजोंनो गोदो गोदायनिफ्रायनो खाथि सोमोन्दै बा जिउ खुंबोगास सिनोदं बेजों लोगोसे हान्थिनायनि बागै बुङोबा नोंथां जोंहा हान्थिनायाव गोबां हें हा दङ'मोन जोंहा ना मोजां लामायानो दङ'मोन ना बहाबा थांनो थाखाय जोंहा आ दानि मुगानि बायदि गारि मथर बायदिसिना साइकेल बेफोरो दङ'मोन बेफोर जेबो गैयामोन आरो गोदोनि समाव जुदि मोनसे आनो मोनसे जायगासिम थांनोब्ला जोंहा थाबायनानैनो थांनो गोनां जायोमोन आरो न नोंथां जेरावहाय गोबां गोजौ गोजौ बा गुदु हाग्रा गेजेर गेजेर थांनानैसो जोङो मोनसे जायगासिम सौहैनो हायोमोन
थिग बेबायदिनो
फरायनायनि बागै बुङोबा जोङो नोंथां बुंनो हायो जेरै सोलोंनोबा फरायनो थाखाय जोंहा खाथियाव फरायसालिफोर गैयामोन आरो नोंथां बे खाथियाव फरायसालिफोर गैयिनि थाखाय जोंहा गोबां गोजान गोजान जायगासिम थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन आरो बै फोर जायगासिम सौहैनो थाखाय गोबां सम लायोमोन आरो जायनि थाखाय जोंहा सोलोंनायाव गोबां फरायसाफोरानो फरायनायफोरखौ गारदोंमोन आरो सोलोंनायखौ आरो जोंहा दानि आथिखालनि मुगायाव जाबायदि फरायसालिफोर दं बिब फोरदि फरायसालियाव जिफोर जोंहा नांगौ बिबांनि मुवा बेसादफोर दं बेफोरबायदि गैयामोन फ सोलोंनो थाङोबा जोंहा लोगोआव मा लांफानांगौमोन बस्था लांफानांगौमोन नोंथां लोगोसे जिरायनो थाखाय आरो ना आरो बिदिनो लिरनो थाखाय जोंहा फलि बाहायोमोन बेफोरावसो लिरनाय जायोमोन ब्लेजों पिनसिल होननाय बेखौ बायनाय जायोमोन आरो आथिखालनि बायदि बिजाब मोजां बिजाब मोजां खाथा बेफोरबादि गैया ओमफ्राय बिदिनो जोंहा बे समावथ लाइजामनिसो जुग नोंथां मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे बेयाव खबर लाहरनो थाखाय जोंहा लाइजामसो बाहायनाय जायोमोन जेनेबा आथिखालनि मुगायाव थाबैनो जों खौरांफोरखौ मोनलायनो हायो नाथाय गोदोनि मुग
बैयाव बिदि नङामोन आरो नोंथां जुदि नोंथाङा सासे सुबुंनो माबाफोर खौरां दैथायहरनो थाखाय
गांसे लाइजामजों दैथाय हरबाय बे गांसे लाइगजामा बिनियाव माब्ला सहैगोन बेखौ नों बुंनो हाया आरो जुदि बियो सौहैखांनायनि उनाव नोंथाङा जायनो लाइजाम हर दोंमोन बियो फरायखांनानै लिरनानै हरफिनो बेबो माला सफैगोन बेखौ बुंनो हाया आरो नोंथां बेनिखायनो गोदोनि समाव गोबां सम लायोमोन बेफोरावबो बेनिखायनो आबाद मावनाय बुङोब्ला गोदोनि समाव दोरोङारि आयदाजोंनो आबाद मावोमोन आरो नोंथां आरो बेफोर आबाद मावनायाबो आथिखालाव दासिमबो दङो आरो माखासेया गोमालांनोबो हमबोबाय ओमफ्राय जोंहा बुंनो थाङोब्ला बिदिनो गोबां दंबावो जेनेबा आथिखालनि मुगायाथ गाव गावबावसै गाव गावसै नालाय गोदोनि समावहाय मा जायोमोन ज ज जाजाय खामानि मावलायोमोन आरो बिदि रां रुफाजो नोंङा ओ जायै लोङैसो खामानिखौ मावलायनाय नुयोमोन गोदोनि समाव आथिखालाव बिदि नंलिया नोंथाङा आथिखालनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां औ
ओ दा आं नोंथांनो जेनबा गोदोनिफ्राय दायो मा मा सोलायखो आं बेखौ फोरमायनोसै आरो नोंथां दे नोंथां जोङो सिगाङावनो बुंगोन सोलोंनायनि खेथ्रआव गोदो सोलोंनाया माबायदिमोन जेनबा फोरोंगिरिफोर मोननो थाङामोन जेनबा फरायसालि ओ स्कुल कलेज बिदि गैयामोन बेरै मा जायोमोन जेनबा ओ सासे ओ गुरु नागिरनानै फरायसाफोरा बै गुरुुनावनो थांनानै बिनि नआवनो सोलोंनायखौ लायैनांगौमोन बेनिखायनो बि फरायसाफोरा मा खालामोमोन जेनबा जाबायदि गोसो दङ बेफोरखौ होजोबनानै खर मेलेम गोसो गाखौबो होजोबनानै बिसोर सोलोंथाइखौ लायोमोन जायनि थाखाय मा जायोमोन गोदोनि सोलोंसाफोरा जोबोद सोलोंनायाव गोख्रों जायोमोन आरो बिसोरनि मेलेमावबो गोख्रों जायोमोन ओ जा गुरुवा फोरोंदों बियो बिसोरनाव खनसेयावनो गोग्गो हाबनानै थायोमोन मानो होनना बुङोब्ला बै समाव ओ फोरोंनाय ओ बा फोरोंगिरि मोननो थांनांगौआ जोबोद गोब्राब बेनिखायनो जायखौ फोरोंगिरि मोन्दों बा जायखौ गुरु हिसाबै मोननो हादों बेजोंनो बियो ओ गोबां रोखोमनि गियान आरजिना लानो हायोमोन नाथाय दानि जुगाव मा जाखो जेनेबा दाथ आ ओ गोबां रोखोमनि ओ फरायसालि दं फरायसालिमा दङ जाययाव नों सानबाबो सानखनो हाया आरो फरायसाफ्राबो दायो गोबां गावबा गाव बासि बासि नों ओ जेराव मोजां मोनो बा जेराव थांनो गोसो बेयावनो थांनानै बिथांमोनहा सोलोंथाइखौ लाहैनो हायो बेनिखायनो दानि फरायसाफ्रा मा सानो जेनेबा बांसिनानो नंजोबा आरोना जेनेबा बांसिनानो ओरैनो जेनेबा गोसो होआ फरायनायफोराव ओ मेल जेनेबा बारा बिसोरो खर होआ आरो नाथाय आरो बुंनो थांबावो दानि जुगाव जेनेबा हान्थिनाय गोदोथ जेनेबा हान्थिनो थाखाय मोसौ मैसो ओ गराइ बेफोरखौ बाहायोमोन जेनेबा मा होनो ओ मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव मोनसे माल बा बेसाद लानानै फानहैनो बा थांनोबा बिसोर लामाजों मा खालामोमोन एखमबा गराइ गारियाव लानानै थांगोन एखमबा मोसौ गारियाव लानानै थांगोन एखमबा मैसो गारियाव लानानै थांगोन औ थेला गारिबो बिदिखौ बाहायनानै लाना थांगोन आरो आरो जेनेबा नाव जेनबा दै दैजों बा दैजों बै मोनसे दैनिखौ बै मोनसे दैनि गाथोनाव थांनो थाखाय मा खालामोमोन बिसोरो नाव बाहायोमोन आरो नावआ माबायदि बाहायोमोन सिगाङावथ जेबो बिदि दंफांनि नावबो गैयामोन बिसोरो मा खालामोमोन थालिर बिफांखौनो सुजाबनानै ओ थालिर बिफांखौनो फांसे फांनै फांनाम फांब्रै गाहाम सुजाबनानै जेब्लासिम दैयाव गोजावा अब्लासिम सुजाबनानै ओ दैयाव गोजावनाय जायोब्ला बे ओ थालिर बिफाङाव ओ थालिरफिफांनि नावआव माल माथाफोर लानानै थांनानै मोनसे गाथोननिफ्राय बै मोनसे गारथोनसिम बारलाङोमोन नाथाय दानि जुगाव मा जाखो गोबां रोखोमनि जाहाज नाव जायो ओ बिगियानारि मिसिनजों बा इन्जिन गोनां बुथुफोरजों खारो ओ बेखौ बेयाव बा गोबां रोखोमनि ओ अजन गोनां मुवा बेसाद लानानै मोनसे गाथोननिफ्राय बै मोनसे गाथोनजोंम थांनो हायो नाथाय गोदोनि दिगाव बिदि नङामोन आरो आरो दा बुंबावोब्ला जिउ खुंनाय जिउ खुंनायनि राहा गोदो जिउ खुं खांनाय राहा बांसिन बुंनो थाङोब्ला ओ आबाद दासिमबो बेनो थेवबो दानि जुग आव गोबां जे ओ सरखारनिफ्राय साख्रि मोननाय बेथन मोननाय रां मोनाय बेफोरबादि जाबाय आरो नाथाय गोदोनि गोदोनि दिनाव मामोन जेनबा ओ सुबुंफोरा गावसोरनो आबाद मावना बा फालांगि खालामनायनि थाखाय आ गोबां रोखोमनि आबाद मावनांगौ जायोमोन बेफोरखौ फाननानै बिसोरो ओ रां रुफा खामायनांगौ जायोमोन जा नआव जानो थाखाय दोन दोनगोन जै आग्लायबाय आबादा बै आबादखौ आग्लायनायखौसो बिसोरो फाननानै रां रुफा ओ आरजिनानै बिसोरो गावसिनि नखरखौ फिसिनांगौ जायोमोन। आरो बुंनो थाङोब्ला सम ओ बै समाव ओ सम गोदोनि समाव समफोरखौ बारा एथ मुल्य होआमोन नाथाय दानि समाव मा सम एसे नों सम जेनेबा समखौ नोङो नस्थखालामबाय बा नोंनि समाव नों मोजां खामानियाव बाहायासै अब्ला नोंहा मा ओरैबाददि मोनसे ओ मोनसे बेसाद बा नोंनि समा ओरैबादि नस्थ जागोन नों बेखौ नों माला मोनफिननाय नङा जों बुंनो हाखायो जे सम समा थाङो नाथाय जों बेखौ बो बोखांफिननो हाया बेनिखायनो दानि समाव मा खालामो समखौ ओ बारहोजासेबा ओरैनो नस्थ थांहोजासे बिसोर समखौ गासैबो मोजां खामानियाव बाहायनो लुबैयो जेरै दानि जुगाव गोबां रोखोमनि रां खामायनो गोनां जायो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा मुवा बेसादनि दाम बारायबाय ओम थाव आरिनि दाम बारायबाय बेफोरखौ नोङो ओ नोंनिओ सानफ्रोमबोनि जिउआव ओ बाहाम मोननो थाखाय नोङो गोबां रोखोमनि ओ रां आरजिनांगौ जायो मानो होननानै बुङोब्ला नोङो समासो जों जोंखौ खिन्थायो जेनेबा जोङो सानसेयाव नों बे मा रोखोमनि खामानि मावनो हागोन बा बेबां रोखोम बेसेबां रां खामायनायनि खामानि मावनो हागोन बेसो नोंनि दानि ओ दानि जुगनि ओम नंगुबै थांखि बा गोख्रों थांखि माथ बुंब्ला रां नङाब्ला दानि जुगाव जेबो जाला ओ बेनिखायनो दानि जुगनि सुबुंफोरा ओ समखौ ओरैनो नस्था आरो बेनि उनाव जों बुंनो हाबावो जानाय लोंनाय गोदोनि सुबुंफोरा जानाय लोंनायाव ओरैबादि मोन जे बिसोरो मिथिंगायाव मोननाय गोबां रोखोम मुवा बेसाद जायोमोन जायनि थाखाय बिथांमोना ओ गोबां बोलोग्राव खामानिखौ गोख्रोङैनो मावनो हायोमोन मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि जुगाव बारा बिदि रासायनारि ओ मुलि बाहायनानै आबादफोरखौ मावामोन ओ बै समाव बेनिखायनो मा जायोमोन बिसोरो जाखौ मोनजादों बिसोर मिथिंगायारि ओ मिथिंगायारि गोहो गोनां मुवा बेसाद बेखौ मोनजायोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव मा जाखो दानि फोरा ओ मो आबादफोरखौ गोबां रोखोमनि रासायनारि मुवा होनानै बा हासार होनानै बिसोरो ओ ओम ओम से दानाव मोनांगौ मै जायगाखौ बिसोर सप्तानै बा सप्तासेयावनो बिसोरो मोननो हानायनि बिदिबो मुलिबो ओंखारबाय आरो सानसेयावनो नों गोबां रोखो रोखोमनि गिदिर खालामनो हानाय मुलिबो ओंखारबाय ओ जायनि थाखाय मा जायो बै रासायनारि ओ मुलिफोरा बै फिथाइ सामथायाव हाबनानै थायो बा मैगं थाइगं हाबनानै थायो आरो जोंनि सुबुङा बेखौनो हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै जायो मानो होनना बुङोब्ला रां खामायनायाबो देरसिन थांखि नालाय बेनिखायनो बिसोरो बेसिबां रोखोमनि बा बेसे बुरजा आबाद दिहुननो हागोन बेखौ रासनारि मुलि बाहायनानै बिसोरो नांनायनि बारा दिहुनन्नानै हाथाय बाजाराव लाङो आरो ओ बेबायदिनो बिसोरो गोबां रोखोमनि ओ फानहैयो मुलिफोरनि गेजेरजों बिसोरो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं दिहुनो बिदिनो फानो रां बुथुमो आरो बिसोर बिनि उनाव मा जायो लबिया जायो। माने आं दोनै एथ दिहुननो हादोंबा आं बै सप्तायाव बा बै दानाव आं बेनिख बांसिन दिहुननानै बांसिन रां खामायगोन मानोना आथिखालनि जुगाव ओ राङानो जोबोद माबा गोहोगोरा मोनसे बेसाद ओ बेबादिनो ओ गोदोनि जुगाव मा होनो फोनांजाब राहा फोनांजाब राहायाव दङमोन जेनबा आथि आथिखालावथ मबाइल फन ओंखारबाय जेनेबा नों नांगौ नांब्रबगौ जायोबा सुबुंखौ बै सुबुंनि मबाइल नाम्बाराव बा फन नाम्बाराव नोंनाव ओ फन बुनानैनो दाइरेक्ट मा खालामदों माबोरै दं बेखौ जों ओ फननि गेजेरजोंनो मिथिलायनो हायो नाथाय गोदोनि दिनाव मामोन ओ जेनबा लाइजाम लिरनाय आरो लाइजाम लाइजामजों हरलायनाय ओ बेथ गोबाव सम लाबावोमोन आरो बिनि सिगाङाव मा जाबावोमोन राजा महाराजानि दिनाव ओ बिदियाव लाइजाम थाइजाम जेबो गैयामोन मा होनो बै समान ओ लिरनानै हरनानै माखासे दाउ माने राजा महाराजाफ्रा दाउ फिसियोमोन ओ फारौ बा दाउथुफोर बिदि फिसियोन बै मोनसे राजाया बै सासे राजानो मोनसे खौरां हरनांगौबा मा खालामोमोन माबा मोनसे लिरनानै बै फारौनि आथिङाव खाथाबनानै बै हादर मोनसेयाव फाथाय फाथायहरोमोन आरो बेबायदिनो बिसोर दाउखौ गोबां रोखोमनि ओ मोनसे माबा गोख्रों ओ दि दिथा होखायोमोन जे ओरै सोलोंनांगौ मानांगौ फोरोंनानै बिसोर जायगायाव थांनांगौ बेफोरबायदिखौ बिसोरो फोरोंनानै दोनखायोमोन बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला आथिखालनि ओ आरो गोदोनि जुगाव गोबां दिफारेन्स दं औ गोबां गोरोबलायै दङ ना नोंथां दाथ नोंथां अब्ला जोङो
औ नंगौ नोंथां आसा खालामो उनाव फिन जों खेबसेबाव बेफोरनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनो मोनगोन आरो लोगो मोनफिनलायगोन होननानै आसा खालामो आरो नोंथां औ । बिदिनो नोंथां आं फंसे बाथ्रासो बुंनो सानबावदों औ जेनेबा आं दाहाय बुंनो बावलांदों आरो